हेलौ नोंथां खोनादों ना? अ आंबो खोनादों अ नोंथां दिनै जों बैसागोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन।
बैसागोखौ नोंसोरनि जायगायाव माबादि औ नोंथांमोननि नि नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ माबोरै नाय जायो एसे फोरमायनानै हो?
नंगौ नोंथां? ओ जोंनि ओनसोलाव बैसागोखौ स्नि सान खुंनाय जायो। एस सैथो दाननि जोबथि खालार खालि मोसौ बैसागोखौ खुंनाय जायो। अ बैसानखालि जों बयबो लाव फान्थाव दिग्लि गुथि ओ बायदि लानानै मोसौफोरखौ फु ख्रियाव थुखै हैैनाय जायो।
औ
मोसौ थुखैखांनानै ओ जों मोसौनियाव थाव गुबै आरो हांगारखौ फोननानै होनाय जायो। ओ बे थाव गुबै आरो हांगारबो फोनना होनाय जाहोना जाहैबाय मोसौफोरखौ हा-हाग्रा बारियाव गांसो जानो थिनहरोब्ला जाहा ते मोसौखौ जे हाग्रानि जिब जुनारफोरा जानो हाया आरो बे मोसौनियाव बेराम आजार जाया बेनि थाखायनो बे थाव गुबै आरो हांगार खौ फोननाय जायो। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादियैनो ओ फोथायो जानांगौ।
औ जोंनियावबो बेबायदिनो खालामनाय जायो
नंगौ नोंथां। आरोबाव बैस साग दाननि सेथि सानखालि ओ जोंनि जायगायाव उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय। हाबाफारिखौ लानाय जायो उम लोगोसेनो नैथि बैसागोनिफ्राय ओ गाैबो गथ' गथायाइ सेंग्रा सिख्ला जयै ओ न'खर न'खर थांनानै बैसागो मागि हैैनाय जायो आरो मोसाहैनाय जायो नों थांमोननि ओनसोलाव बो बेे बादियैनो जायो जानांगौ
बेफोरबायदिनो खुंनाय जायो
नंगौ नोंथां
औ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बैसागोआव
औ
ओ गोखाम गोखै मैगं जायो होननानै खोनायो नङा होमबा
औ जायो जोंनाबो
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो ओ
औ
बुंलाय नोंथां
औ बेफोर गोखा गोखैखौ जोंनि ओनसोलावबो जायो ओ जोंनि ओनसोल ओनोलाव जि दिनखालि मोसौ बैसागुखौ जों खुंनाय जायो बै दिनखालिनो जोङो ओ सेजौसे बायदिसिना हाग्रा बंग्रानिफ्राय बायदिसिना गोखा गोखै बेन्दों बेनलां बेफोरखौ खाना लाबोनानै जोङो संनानै जायो जेरै थालिर फस्ला खिफि बेन्दों दिंखिया थाराय बायदि बायदि हाग्रा बंग्रानि मैगंफोरखौ जोङो लाबोनानै जायो आरो बेखालि बेफोरखौ जोङो जोंनि देहायाव जाहाथे बायदिसिना बेमार आजारफ्रा जानो हाया बेनि थाखाय जायो होननानै जों खोनायो
नंगौ नोंथां
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बादिनो हाग्रानिफ्राय मैगं थाइगं बुथुमना लाबोनानै ओ बैसागोनि मोसौ थुखैखालि जानाय जायो नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागोखौ औ सानस्नि खुङो नङा होनब्ला
औ खुंङो
बैसागोआव नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जों जेब्ला खाम सिफुं लानानै ज जथा लानानै मोसा